नोंथां गोजोन मोनाबिलि।
ओ आं नोंथांजों आङो मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन ओ खोथ यानो जाहैबाय जेन'बा आबादनि सायाव आरो दा नोंथाङा मा आबाद मावनायखौ मोजाङै मिथियो बेखौ फोरमायदो आंबो नोंथांनो जेनेबा माखासे मुलाम्फा गोनां आबाद बेनि स बागैनिखायनो आं फोरमायदों
औ जागोन दे अब्ला आं आं गिबियाव फोरमायलांग्रोसै होनबा
औ जागोन दे।
बानलु सिब्र आबादखौ फोरमायग्रोनोसै होनबा। ओ गिबियाव जोङो बानलु सिब्र' आबाद मावनो थाखाय जोंनो मा बुङो? बोथोरखौ ओ बोथोर नायनानैसो आबादखौ मावनांगोन आर जोङो माबायदि बोथोराव मावोब्ला जोङो जि मुलाम्फा जागोन बा आबादखौ मोननो हा हागोन ओ बेनि थाखाय जोङो बानलु सिब्रनि आबादखौ मावनो थाखाय जोङो अक्ट'बरनिफ्राय लानानै ओ अक्ट'बराव गायनानै जोङो जानुवारि फेब्रुवारियाव मोन यो आरो अक्ट'बर नभेम्बर बिनि उनाव नोंथाङा डसेम्बर बायदिफोर गायोब्ला बेखौ मुलाम्फा मोननाय नङाबा नोंथाङा बे आबादखौ मोननाय नङा मानोना डिसेम्बराव गायोब्ला जोंहा ओ बारलु सिब्रआ ओ ब्रै दान ओ नांगौ जायो फिथाइ थाइनायालागै ब्रै दानाव ओ ओ डिसेम्बराव गायोब्ला बै ब्रै दान जागौ मानियावनो अखा मोननानै बिफांफोरा अखा मोनोब्ला दै लोम नुबाथाय थैयो आरो बिनि थाखायनो नोंथाङा अक्ट'बर नभेम्बराव गायनांगौ जायो। ओ गिबियाव जोङो बानलु सिब्रुखौ गायनो थाखाय बेगरखौ जावैग्रोनांगोन फुलि बानायनो थाखाय। बेगरखौ माबोरै जावैनांगोन होनोब्ला जों गिबियाव बानलु फिथाइनिफ्राय बेगरखौ एरनानै लानांगोन। एर'नानै लाखांनायनि उनाव जों बेखौ सान्दुंआव एसे फोराननांगोन। एसे गोरान खालामनांगोन आरो गोरान खालामखांनायनि उनाव ओ बेखौ एसे मा होनो फोराननानै दोनबायथ' फोराननानै दोननायनि उनाव बियो ओ जि जे जों हायाव जावैगोन बे हाखौ जों मोजाङै दुफु दुफु जावग्लिंनानै लानांगोन। खदालफोरजों ओमफ्राय बेयाव हासार सारनांगोन आरो गोबोरखि हासार फुलि जावैनायाव गोबोरखि हासार होनांगौ अब्ला बिफां फुलिया मोजां जायो ओ गोबोरखि हासार होनानै लाबाय बिनि उनाव जे बेगर फोराननाय बे बेगर फोराननायखौ नोंथाङा बेयाव आरामै ओ फोनानै होदो आरो फोनानै होखांनानै जेब्ला जिबा बा नैजि सान जायो। अब्ला बिनिफ्राय गोरलै गोरलै गाजा बेरबोयो आरो। गाजा बेरबोयो माने बिफां फुलिया रज लुबैयो आरो बै नैजिबा बा नैजि सान जाखांनानै
जोङो ओ जुदि बानलु सिब्रुखौ ओ ओ गाय मा होनो फिथाइनिफ्राय लोगो लोगो एरख'नानै जावैब्ला बियो थाब रज' मानोना बेयाव माखासे बेगराव बिज्लाबफोर थायो बै बिज्लाबफोरखौ फोराननानैसो गायनो नांगौ ओ बेखायनो जोङो बेगरखौ फोराननांगौ जायो आरो बिदिनो जेब्ला नैजिबा ओ जिबा सान जायो अब्ला गाजा बेरो बे गाजा बेरनानै बिफां गोरलै गोरलै फैबाथाय नोंथाङा बेयाव ओ ओ स्प्रे जि बिबारफोराव दै जों सारो स्प्रे जजों बै स्प्रे जजों नोंथाङा बेलासे बेलासियाव ओ एसे एसे दै सारनानै होबाय थानांगोन आरो जाहाथे बिफाङा देरबोन देरबोनो हायो। दा बिदिनो दै सारै सारै जे- थामजि सान बा थामजिबा सानसो जायोब्ला बे गायजानाय महराव फैयो आरो ओ जा-जेब्ला नोङो गायजानाय महराव फैयो अब्ला नोंथाङा बे बेखौ जे जायगायाव गायगोन बे जायगाखौ थियारि खालामनांगोन। माबोरै थियारि खालामनो होनोब्ला जोंहा गिबियावनो जे नों जाय गा जाय जायगायाव गायगोन बे जायगाखौ ट्रेक्टरजों मोजाङै हाल एवनानै लानांगोन ओ गोबां बिबांनि गायोब्ला जोंहा मुलाम्फाया बांसिन जायो। बेनिखायनो नोंथाङा दुब्लि जि आबाद माइ आबाद मावग्रा दुब्लिफोरावबो गायनो हायो बा ओरैनो बोरि जायगाफ्रावबो गायनो हायो ओ थिय'-ट्रेक्ट'रखौ एवनानै लाग्रोदो एवनानै लाखांनायनि उनाव मोजाङै एवखाङोब्लाथाय बेयाव मा होनो हासार सारखानांगोन जों हायावनो जाहाथे बिफाङा मोजाङै देरनोबा ओ फिथाइयै ओ थाइनायाव मा होनो ओ बिफाङा सेहेराफोरा मोजां जाबोयो ओ जोंहा हासार होनोब्ला जोंहा जेरै इउरिया दङ' पटास दङ' एम अ पि दङ' बायदि बायदि बि हासार खेबसेनो जमा लगायनानै हायाव सारनानै होनांगौ आरो हायाव सारखांनानै जोङो बै जि जायगायाव गायगोन बिदि जायगाखौ जोङो मोथावरि बानायनांगोन ओ आलि बायदि गोजौ गोजौ खोनांगोन आ रो जाहाथे बे जायगाया दै लोमनो हायि बायदि ओ गोजौ गोजौ एसे ओरैनो ओ से फुटसो गोजौ आलिखौ खोदो गोलाव गोलावै बि नि उनाव आलि खोखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव मा होनो ओम मालसिं प्लास्टिक खौ खोबनानै होनांगोन आरो मानसिं प्लाष्टिकखौ मानो खोबो होनोब्ला जों जे आबाद फोथारफोराव नाङै हाग्रा माखासे रज'यो ओ बे नाङै हाग्राफोरखौ उम ओ मा होनो नाङै हाग्राफोरा जि हासार हानि हासारफोरखौ जाजोबो आरो हानि हासारफोरखौ जायोब्ला जि बानलु बा आबादफोरा हासारखौ खम मोनो आरो बेनिखायनो जों बै नाङै हाग्राफोरखौ रज'नो हायै बायदि प्लास्टिक खोबजोबनांगौ। बेनि उनाव ओ प्लास्टिक खोबनानै नोंथाङा बानलुखौ बेसेबां जान्थाइआव गायगोन बेसे बां गोजानाव गायगोन ओ फांनैनि गेजेराव बेसेबां जानथाय दोनगोन बेखौ नोंथाङा ओ सुनानै गायनांगोन आरो जेरै जोङो ओ नै फुट लानो हायो। ओ बांद्राय खाथिब्ला बिफांजों बिफां नांजाबलायोब्ला बे बिफाङा एसे ओ मोजां जाबोनो नागिरा आरो बेखायनो जोङो नै फुटसो गोजानाव ओम गायोब्ला मोजां जायो ओ बिदिनो ओ जि जायगायाव गायगोन नोंथाङा बे प्लास्टिकखौ दुलुर दुलुरै थुफ्लुंदो थुफ्लुंखांनायनि उनाव जे हाखरखौ जावदो हाखर जावनानै जे ला हाखर जावनाया जाजोबो अब्ला नोंथाङा बे हाखराव जि बानलु फुलि जावायैनानै दोनदोंमोन बे बानलु फुलि खौ लाबोनानै बे हाखराव दलब दलब गायफैदो आरो आ दा गासिखौबो गायखांजोबनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव एसे ओ दै होनानै होदो आरो दै होबाय सामफ्रामबो एसे एसे बेलासि बेलासिफोराव नोंथाङा दै होहो होलांबाय थादो ओ जेब्ला फा-बिफाङा उम उम दे-ए-देरबोयो अब्ला नोंथाङा सोरगिदिं मोसौफोर बोरमाफोर हाबनो हायि बायदि ओम बेरा बा मुस्रिफोर सोंनांगोन आरो बिदिनो बिफाङा ओ गायखांनानै नै दानसो जायोब्ला एसे ग'-देरबोनो हमोबा गब्ल'बोयो अब्ला नोंथाङा
भिटामिनबो सारनांगोन आरो बिनि उनाव नोंथाङा ओ बेयाव दै होनो थाखाय ओ जि मेसिन बाहायनांगोन दैखौ नोंथाङा देबार बे समाव बिफांनि गुदियाव होनो नांला बिफांनि जि सेर सेराव नोंथाङा मोथावरि खोनायाव जि गोथौ गोथौ हाखर जाबाय बै हाखराव नोंथाङा मेसिंजों दैखौ सोनानै होनांगोन आरो ओ जाहाथे रोदाया दैखौ हासिंनिफ्राय बोनानै मोनो ओ बिनि उनाव जेब्ला बिबार बारो नोंथाङा बिबाराव एम्फौनि मु लि सारनांगोन जाहाथे बिबाराव एम्फौ सुआ बा फिथाइयाव एम्फौआ सुआ ओ
सारखाङो ओ बिबाराव ओ मुलि सारखाङो नोंथाङा बेखौ एसे नेदो नेनानै ब्रै दानसो जायोब्ला नोंथाङा आराम फिथाइ मोनगोन आरो। फिथाइ मोनोब्ला नोंथाङा बेै फिथाइखौ ओ खानानै बाजारफोराव फालांगि खालामनानै फाननो हागोन आरो। बिदिनो आङो दा बानलु सिब्र फान आ मा होनो आबाद मावनानै एसे एनै खरसाखौ दिहुनबाय दं आरो। नोंथां
नोंथाङाबो ओरैनो माबाफोर आबादफोर मावो नामा? होनोबाथ' नोंथां जेनबा नोंथांआबो दा ओ बानलुनि बागै मोजाङैनो फोरमायलांबाय आंबो दा नोंथांनो बिदिनो माखासे दैज्लांनि आबाद बेफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै। जोंहा दैज्लांङाव माखासे गोबां बिदिनो ओ रां खामायनो हाग्रा ओ माखासे आबादफोर दङ दा बे आबादफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै जोंहा गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला माइ माइ आबाद दङ। ओ बेखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो गायखायो जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बोसोरनि जानायखौ जोङो मोजां यैनो हगारहरनो हायो आरो जोङो बै आग्लायनाय रांखौ जोङो उम फाननानैबो जोङो औ आग्लायनाय माइखौ जोङो फाननानैबो जोङो जोंनि न'खरनि माखासे खरसाखौ दिहुननो थाखाय हायो आरो। दा जोङो माइ आबादखौ मारै मावो होनब्ला जों बयबो मिथिखागौ जेनेब्ला उन्दै उन्दैफ्राबो मिथियो जेनेबा जों माइखौ जों गोदोनिफ्रायनो गायो। नालाय ओ जों दा माइ आबादनि बागै जों एसेबो मिथिबोबाय जों गिबियावनो माइखौ गायनो थाखाय जोंनो मा नांगौ ओ माइ माइज्लि नांगौ आरो ना माइज्लि माने जेनेबा जोङो थांनाय बोसोराव गायनाय माइखौ जोङो जोलैनि थाखाय जोङो दोनखायो आरो बेखौ जों मा खालामो बस्थायाव सोनानै जोङो बेखौ बिनिफ्राय गाजा ओंखारहोनो थाखाय जों बे खौ बबेबा दैब' नङाबा बबेबा फख्रिबा बबेबा दंग'फ्राव जोङो बेखौ सोमनानै दोनो आरो। सोमनानै दोननानै बिदिनो बेनिफ्राय जेब्ला गाजा ओंखारगोन अब्ला जोङो बै माइज्लि खौ जोङो हालौनानै लानाय ओ दुब्लियाव जोङो बेखौ फोहैगोन आरो फोनानै जेब्ला बे खोथिया जौवो जौबा जोङो बेखौ गायजानाय समाव जों बेखौ फुगोन दा बै फुनायजों जोंनि ओरै हा फोमोननानै दोनखानायजों जों बेयाव गायगोन आरो गायखांजोबनानै बिदिनो जेब्ला ओ थाम दानसोनि उनाव जोङो माइखौ मोनो बिदिनो जों माइखौ हानानै जोङो बेखौ मारा होगोन आथिखालाव ट्रेक टरनि माखासे मारा होग्रा ओ मेसिनफोर ओंखारबाय गोदोथ' जोङो मोसौजोंनो होयोमोन बै समाव जों नाव जेबो मेसिननि जेबो माबा गैयामोन दा बिदिनो जोङो माइखौ मारा होखांनानै जोङो माइखौ बिदिनो फाननो हायोबा जोङो आरो बै माखासे बिनि थालांनाय जायखौ जों जिगाब बुङो बेखौ जोङो मोसौफोरनो आदार हिसाबै बा हायो आरो। दा जोङो माइनिफ्रायबो बिदिनो गोबां रांखौ खामायनो हायो ओ जोङो आथिखालाव महनाव जोङो ओ दाइनजौ गुजौ बिसो थांबाय आरो माखासे माइब्रा जोसाफोराथ' जेनेबा नै रोजानि खाथियाव थांबाय आरो महनसेयाव। दा बिदिनो दंबावो जोंहा ओ फाथो आबाद फाथो आबाद होनोब्लाबो जोंहा जोबोद ओ मुंदांखा ओ जायखौ जोङो ओ गोरलैनिफ्रायनो जोबजासिम फाननो हा हायो आरो दा बेयाव जोङो बाराबो खरसा रां थाङा खालिबो जोंनो मा नांगौ जोलै माखासे मु हासार बा माखासे मुलि आरो मा ओम मा होनो बिदिखौ जेनेबा माखासे खामानि मावग्राफोरनि गोनांथि जायो आरो दा फाथो आबाद होनोब्ला जोङो गिबियावनो हाफोरखौ एसे हाग्रा थै-थैनाय बायदि जोङो बे बेखौ मोसौजोंथ' हालेवनानै जायाबायदि। बेखौनो मोनो जोङो ट्रेक्टरजों हालौनांगौ आरो ट्रेक्टरजों बै ट्रेक्टरनि रटार होननायजों जों हालौवोबा बे हा-हाया दुहु दुहु जाजोबखायो दा बेजों जों हालौवोबा जोंना हाग्राया थैजोबगोन आरो बेखौ जोङो हाग्राखौ फोथैजोबनो नानै जों बेनि सायाव हाया मोनोबा बे जों बै फाथो बेगरखौ फोना होनांगौ आरो फाथो बेगर फाथो बेगरखौ फोखांनायनि उनाव मा खालामो ओ जोङो मोसौ मोसौ मोसौ बोरमा हाबैनि थाखाय जोङो माखासे बेराफोर बा फे ओ मा होनो बिदिखौ बेराबा मुसारिखौ जोङो दु खोंखननानै होनांगौ जाहाथे मोसौफ्रा हाबा। मोसौफ्रा फाथोखौ जाया जानाया नाथाय बै फाथोआव माखासे गांसो रज'यो जायखौ मोसौफ्रा गावसोरो एलु एलु जायो आरो दा बे जानायाव जोंना फाथोनाव माखासे गाग्लिजानाय बा बिदिनो गाज्रि जायो आरो मोसौ बोरमाफोर गाग्लियोबा दा उम बिदिनो जेब्ला फाथोआ एसे देरगोन बेखौ जोङो ओ फुख्लनानै जोङो ओं ओंख्रि जानो थाखाय फाननोबो हायो बा जों न'आवबो जानो हायो दा मान आथिखालाव मानसिफ्रा एवनानबो जायो आरो दोलोबो जायो जेन'बा नाथुरफोरजों ओ बेनिखायनो उम जेन'बा मा जायो बेयाव बेखौ जोङो फाननो हायो आरो बे समावबो आरो जेब्ला जों बेखौ ओ जोङो बेखौ जों फेदेरलांगोन ओ फेदेरलांनानै जोङो बेखौ मा खालामो दानसनानै ओ दानसनानै जोङो बेखौ ओ सोमो आरो दै याव दैयाव सोमो दैयाव सोमना दोनानै बेखौ जों मा खालामो जेब्ला रुय बियो बे फाथो बे बिफांनो जोङो बेखौ जिरोबा मा ओंखारो बेनिफ्राय दुरुं ओंखारो दुरुंबा माखासे बेेजे बेेजे मह रनि मोनसे बुस्थु ओंखारो जों बेखौ दुरुं हिसाबै बाहायनो हायो आरो जों बेखौ बाजाराव फाननो हायो बेनिबो गोबां दाम दं आथिलाव जों बे बाहानाया मोजां मानो होनना बुङोब्ला जेनेबा जों प्लास्टिकफोरनि दुरुं बायोब्ला जों जोंनि बारहावायावनो गुबुंले जायो। दा ओ बे फाथोनि दुरुंखौ जोङो बाहायोब्ला जोंनिनो जोंनिनो मोजां आरो। आरो जों बे फाथोखौ फानखांनायनि बा फानखांनायनि उनाव मा खालामो बै थालांनाय बिफांखौ जोङो फाथो सेरनाय हिसाबै बाहायना हायो आरो बे फाथो सेरनाय हिसाबै बाहायनाय मारै दैज्लां बोथोरावथ' जोंना ओ रां खामायनायाव मानसिफ्रा खस्थ मोनो जायनि गेजेरजों गेस थेस सोनांगौआ एसे ओ खस्थ जाना फैयो बिनि ओ सोलायजों मा खालामनो हायो दैज्लांआव जोंना बनफोरा एसे अखानि सारसननाय बा अखा हानायजों गिसिफोर जायो दा बै अखा हानाय गिसिफोर जानाय बरफोरखौ जोङो मोजाङै खाम गारहोनो खामहोनो था खाय जोङो फाथो सेरनाखौ जोङो बेयाव अर सुनानै होनो हायो आरो जायनि गेजेरजों जोंनि अरा मोजाङैनो जोङो। आरो दंबावो जोंहा जोंनि ओ माबाया उम्म दैज्लां बोथोरनि माखासे माखा से फिथाइ आबादफोर जेनेबा वाटारमेलनखौनो होन माखासे जोगोनार फिथाइफोरखौनो होन बिसोरबो जेनेबा जोगोनार फिथाइखौथ जोङो उम्म बोसोराव दोननानै जानो हायो दा बेबो जोंनि दैज्लां बोथोरनि आबादाव गोग्लैयो आरो दं बावो जोंहा अवाटारमेलन अवाटारमेलनखौ जोङो दुब्लियाव गोबां बिगायाव मावनो हायो जेनेबा जोङो आथिखालावथ जों वाटारमेलन थुरमुस होनो जायखौ बियो थाइसेयावनो थामजि ब्रैजि बाजि बिदियाव फानो आरो दा बेखौ मा खालामनांगौ जेनबा जोङो वाटारमेलेनखौबो जोङो ओ बेगरजोंबो गायनो हायो आरो दा जोङो बेखौ दुब्लिफ्राव फोनानै होयोबाबा गायनानै होयो। बा बेयो रजगोन बेयो मोनसे मानलाग्रा हारिनि फिथाइ माबा आरोना बिफां बियो दुब्लियाव मानलागोन ओमफ्राय जोङो बेखौ माखासे हासारबो होनानै बिदिनो फेदेर नो हायो दा फिथाइआ दे-देरोबा जों बेखौ हाथाय बाजाराव लांना हैनो हायो आरो दा जोङो बेखौ माखासे फालांगि खालामनायनिबो ओ लामा नागिरनांगौ मानो होनना बुङोब्ला गासिबो सुबुं फ्रानो ओ साख्रिनि खिथु खिथु खारोब्ला जोंनि बुहुमाव जाग्रा आदाराव खम जागोन बेनिखायनो जोङो सा ख्रिनि खिथु खिथु खारालाबानो जोङो माखासे आबाद